औ हेलौ‌ नोंथां खोनादो ना? औ गो बेलासि सानजुफु समनि नोंथांसिम आङो गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां
ओ दाथ' नोंथां औ नोंथां दे बुं नोंथां
बुंनोसै नोंथांनिसिम आंनिफ्रायबो ओ बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नों थां नोंथाङा जानो हागोन नोंथांनि देहाफोरा मोजाङैनो सोलिगासिनो दासान्दै
औ दंथ' दे नोंथां आं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। जेबो बेमार आजारबो गैथ'वा बे खौनो इसोरनि अननायाव दा जेनेबा बेखौ आङो निजेखौ मोजाङै लाखिनो हादों नोंथाङाबो आसा खालामो नोंथाङाबो दा मोजाङैनो दं।
औ जेथेस्थ' दं आंबो नोंथां दासान्दै जे जेबो बेराम आजारफोरनि ओ खहायाव गोलैनांगौ जायाखै मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां ओ नोंथांनियाव थ' आङो दा मोनसे बाथ्रा सोंनायदों ओरैनो जास्ट नोंनियाव सोंनो नागिरदों दा आरो नोंथां नोंथाङा ओरैनो मा खालामना मोजां मोनो माने जेनेबा
आंथ' नोंथां बिदिनो मा होननो नोंथां आङो जेनेबा एसे एनला ओरैनो मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो नोंथां। ओरैनो आङो सम थासान्दियाव सम थासान्दि जेनेबा मा बुंनो समखौ माने ओरैनो हेगारालासिनो मालाबा ओ गोसोखौ ओ लोरबां मोनोबा गोसोआव एसे दुखु मोनोबा आं निजेनो माने मेथाइ रोजाबला बायो माने नोंथां ओरैनो आं एसे एसेनला रोजाब लाबायो आरो नोंथां बिदिनो जेनेबा एसां आंहा ओ आंहा मा होनो एसां रोंगौथि गैया। थेवबो आं एसे एनलाखौ माने रायलाय बिदिनो रोजाबलाबायना मोजां मोनो आरो नोंथां। औ नोंथां नोंथाङाबोथ' औ नोंथां।
ओ नोंथाङा एसे ओरैनो बेफोरनि बागै एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा जेनेबा मेथाइआ जेनेबा नोंथाङा मेथाइखौ माबायदि सानो माबायदि मोजां मोनो माबायदि बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों नोंथाङा आंनि सिगाङाव
नोंथां ओ हागोन हागोन नोंथां। ओ आंहाथ' एसेबां बेफोरबायदि ओ रोंगौथि गैया नोंथां जेनेबा थेवबो आं एसे एनलाखौ बुंफ्रुरना होनोसै। जेनेबा जोंनियाव बर'वाव बायदिसिना मेथाइ दोङो जेनेबा नङा होमबा? खुगा मेथाइ खुगा मेथाइ थाहैबाय आरो बायदि सिना बिदिनो आंहा बिदिनो निजे एसे मदारन मा होनो बे गोदान मुगानि गोदान गोदान गोदान मुगानि मेथाइ बेफोरबायदि थायो नङा नोंथां दा जेनेबा आर'ज मेथाइफोर थाहैबाय दा बेफोरखौनो आङो एसे एनला खोनासं आरो बेनि अनगायैबो इंराजि मेथाइ आरो हिन्दी मेथाइ आरो गुबुन गुबुन रावनि मेथाइखौ आङो खोनसंनानै मोजां मोनो आरो खोनासंनो बो ओंखायनो जेबो एसे एनला रोजाबो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
खालामोदो नोंथाङाबो बे मेथाइनि सायाव नोंथाङाबो एसे इन्टारेस्ट दं माने नोंथा ङाबो माने बेनि फारसे गोसो गुदुं जानानै थायो आरो आंनि बायदिब्लाबो।
औ आंबो खोनासङो खोनासंनाया नों थां बेबायदिनो मेथाइखौ आंबो खोनासंनानै जोबोर मोजां मोनो नाथाय आंहाबो सिमां दं मोन मेथाइ रोजाबनायनि नाथाय सिमानो बायफ्लेलांबाय। माथो खोनासंनो मोजां मोनो खोनासंनानै मोजां मोजां मोनोब्ला आंबो खन रोजाबनो मोजां रोजाबग्रा जानोसै नामा आंबो गोसोआव सानो। नाथाय खुगाया गेवआ खुगाया आंनिया थाङा। मेथाइ खननायाव माने नाजायो ना जाबाबो माने आङो हानो नागिरा बेनि थाखायनो मेथाइ खोनासंनानै आङो जोबोर मोजां मोनो हय नंगौ नोंगौ आं जोबोर मोजां मोनो मेथाइ खननानै नाथाय मा खालामनो सिमाङा सिमाङैनो थालांनाय बायदि जालांबाय आरो नों
औ नोंथां बेखौथ' आरो मा बुंबावनो नङा होमबा नोंथां खायसे खामानिखौ जोङो जाफुहोनो नो थाखाय मोनसे खामानिखौ गारलांनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बिदिनो गोबां मेथाइ थाइ दं जोंनि बर'नि गोबां जोंनि मे थाइ रोजाबगिरिफोर दं जेरै सुलेखा थाहैबाय आरो बायदिसिना गोदान गोदान जोंनि मेथाइ रोजाबगिरिफोर दं। जायफोरनि मेथाइखौ जोङो खोनासंनानै मोजां मोनो। आरो जोंनि बिदिनो आरो गोबां गोबां गिदिर गिदिर मोजां मेथाइ रोजाबगिरिफोर दङ। बेसोरखौनि खोथायानो आलादा माने। बिसोरो बिथांमोन जेखौ जोंखौ खोनासंहोयो जेरै फुंजामोन बिसोरनि बिथांमोननि जेरै रोजाबनाय बेफोरखौ थ जोंनि बिसोरनि मिलौदो देंखोआ जोंनि गोसोआव मोनसे गोजोननाय लाबोहोयो। बिथांमोना बिथांमोननि नि जिथु देहा बिसोरनि सावस्रि बेफोरो आसा खालामो जे मोजाङैनो थाथों। जों बेफोरबायदि गोबां आरो मोजां खो मेथाइफोर गो गोदान गोदान मेथाइफोर खोनंनो मोनो बि सोरनिफ्राय जों आं बेखौनो आसा खालामो नङा होमबा नोंथा। बिसोरनिफ्राय मिजिं थिना थाबाय आरो औ दा बिदिनो आंहा एसे एनला मा बुंनो नोंथां जेनेबा एसेल ओै मालाय बिदि रोजाब खान्दा माने ओ गिदिर गिदिर जोंनि ओ जिथु मेथाइ रोजाबगिरिफोर दं बिसोर खौनो आं एसे फल' खालामो माने बिसोरखौनो आं नायनानैनो बिसोरनिखौनो बहाय मोनला रोंनो सेस्था खा खालामो आरो नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो बांसिन ओ मा माने बबे भाषानि माने नोंथाङा गानखौ खोनासंनानै मोजां मोनो नोंथां
ओ आंथ' बर' रावनि मेथाइखौनो खोनासंनो मोजांसिन मोनो
अ अ नोंथाङा ओरैनो बर'नि मेथ थाइफोरखौ बबेखौबा बबेखौबा गोसोआव दङब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन नामा खोन्थानो हागोन नामा? दोंसे दोंनैसो ओरैनो मायबाफोर ओ नोंथां
जेनेबा मा होनो जोमै दाखा ओ आरो बिदिनो बा बर'नि अखोराङाव बिदि मोनसे गान गैया होमबा बे
औ नंगौ नंगौ
औ औ औ औ बेफोरो मेथाइआ आंनि गोसोआव बिराद औ जोबोर मोजां सुलेखा बिथांनिबो जे आब'निबो जेनेबा गोबां बिदिनो मोजां मोजां मेथाइफोर दं दा आं मुंफोरखौ बुंफुरलानि होनो हास्लाबाखै जेनेबा मानो होनबा आङो एसे बाव हाबनानै दं आरो नोंथां आंखौ निमाहा
औ जेबो नङा नोंथां ओ औ
दा नोंथाङाबोथ' एसे एनला मिथिगौ जानांगौ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आंनो
अ गिबियावनो नोंथांनिसिम आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथां आंनावबोथ' एसेबां मेथाइनि बागै एसेबां आंनावबो रोंगौथि गैया नालाय होमबाबो आंनि गोसोआव जि ए से मोनदांनाय बे मोनदांनायखौ आं नोंथांनि गेजेराव फोरमायना होनोसै आरो जेनेबा गिबियावनो जोङो ओरैनो मेथाइयाथ' जोंनिया ओरैनो सुजुनाय जेनेबा जोङो लिरनानैसो जों मेथाइ खनो नङा होमबा नोंथां जेनेबा सुजुनासो ओ सुजुनानैसो जोङो मेथाइखौ बानायो मेथाइखौ खनो ना नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो सुजुनानै जोङो लिरग्रोबाय फार्स्टआव बेनिफ्राय मिलौदो देंखोजों सोरबा मेथाइ रो रोजाबगिरिया बेखौ बे सुजुनाय मेथाइखौ रोजाबबाय
औ नोंथां
आ हौवासा हिन्जावसा आ मिलायलायनानै जेनेबा गानखौ माने बे मेथाइखौ रोजाबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन आ मेथाइ रोजाबगिरिफोर दोङो बिसोरो बे सुजुनाय मे थाइ जोङो बिसोर गावसोरनि मिलौनो देंखोजों माने जोंखौ गोजोनलाय होयो नोंथां बेबायदि औ गासैबो जोङो जेसेबां सुबुं माहारि दं जेसे बां हादोर हादोरमायाव सुबुं माहारि दं गासिबोथ' मेथाइ खोनासङो नङा होमबा नोंथां अ बेनिखायनो जोंनि बे मेथाइआ जोंनि मोनसे हारिमुआवबो गोलैयो नोंथां जेरै जोङो बोरै हारिमुवाव गोलैयो होनोब्ला जोङो आ जेनेबा जोंनिया मोनसे आ रास्ट्रिय' मेथाइ रोङोना जोंनियाव राष्ट्रिय मेथाइ जन' गन' मन' बेफोर मेथाइफोराबो दङ ना औ बेफोर बेफोरनि थाखायसो बेफोरनि थाखायसो जोंखौ सिनायो जोंनि भारत हादरखौ जोङो जेनेबा जोंथ' भारत हादरनि जाहैबाय नोंथां दा भारत हादरनि बे औ जना गना मनाखौ खन्नायनि थाखाय जोंखौ गुबुन हादोरनिया बे मेथाइ खननायनि गेजेरजोंबो जोंखौ सिनायबाय बिसोरनिया बेयो मोनसे औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो आरोबाव बेबायदिनो गोबां जोङो मेथाइजों जोङो गोबां रंजानो हायो मेथाइनिफ्राय जोङो मोसा मोसानो हायो जोङो फाव खालामनो हायो जों बायदिसिना बेबायदिनो जोङो खालामलांबाय थानो हायो मेथाइ थाइनि गेजेरजोंनो जोंनिया जेनेबा गिबियाव जोंनिया सुजुग्रोबाय मेथाइआ मेथाइखौ सुजुखांनायनि उनाव जोङो सासे रोजाबगिरिनो मिलौदो देंखोजों खनहोबाय खन होनायनि उनाव आरो बाव जोङो बेखौ मा खालामबावनो हायो मोसानायाव जों बेखौ खौ फाव खालामनायाव जों बेखौ बाहायफिननो हाबावो नोंथां बेबायदिनो जोंनिया बास्लाय बास्लाय फैयो नोंगौ बेनिफ्राय बे मेथाइआ जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला बे मेथाइजोंनो जोंनि हारि एबा हारिसाखौ जोंखौ सिनायहोयो जेनेबा जों ओ जेनेबा ओ ओ बे मेथाइ रोजाबनायजोसो जोङो ओ मिथिलांजायो जोङो जेनेबा आथिखाल औ बेबायदिनो सिनायलाङो आरो नों आरोबाव दंबावो जे औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ आरोबाव जोङो
जोंनि मेथाइआव जोंनिया बुहुत ओ गोबां माबाखौ ओ जेनेबा जोङो गोबां जोङो टपिक दिहुना होनोब्ला टपिक बा सिस्टेम जोङो दिहुनो ना बेबायदिनो जोंबो मेथाइखो जोङो गोबां बिबांनि ओ सुजुनानै लिरजायो जोङो गुबुन जोंहा मिथिंगाजों गोरोबनाय सोरबा सोरखौबा एदावलायनानै गोरोबनाय, सोरखौबा जंखायलायनानै ओ मेथाइ रोजाबनाय औ बेबायदिनो जोङो गोबां बिबांनि जोङो सुजुनानै जोङो मेथाइखौ रोजाबनो हायो बेबायदिनो जोङो बि मिथिंगाजों गोरोबफेनाय जोंनि बैसागु जोंनियाथ' बर' हारिनि थाखाय बैसागुआ मोनसे जो बोर गिदेर ओ फेसटिभोल ना नोङा होमबा नोंथां फोरबो मोनसे फोर बो बेयावबोथ' जोङो बैसागोनि बैसागोनि मेथाइआव जोङो मिथिंगाखौनो लावनानै बांसिन जोङो ओ ओ मेथाइ खननायखौ जोङो नुनो मोनो नों ना जेनेबा जोंनियाव बैसागोआव जोंनिया दाउ खौवौ खौ लानानै जोङो मेथाइ खननायखौ रोजाबनायखौ नुनो मोनो बेबोथ' मिथिंगायाव गोलैबाय मोनसे मिथिंगानि मोनसे बाहागो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आरो बिदिनो जेनेबा नोंथां जोंनि बर'नि ओ मेथाइ होनोब्ला जोंथ' आलायारनखौ कुनु दिन बावगारनो हाया नङा होमबा नोंथां मानो होनबा बेनो जोंनि आलायारनानो जोंनि ओ फा गिबि मेथाइ नङा होमबा नोंथां जोंनि एसेबां मिलौदों मे थाइ बेखौ जोंनि रोजाबगिरिया जे रोजाबदों जोंनि बर'आ बेजोंनो मुं मोन मोननाय बे मेथाइनि जोहैनो बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायख'र थायो आरो जोङो औ आदसा नोंथां ओ नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय मे थाइनि बागै आं नोंथांनि बेफोरबायदिखौ खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा दाथ' जोंना समाबो सफैबाय नोंथां।
औ सफैबाय नोंगौ नोंथां औ दा आंनिफ्रायबो नों थांनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय नोंथाङा सम खमनि गेज जेरावनो ओ गोबां बाथ्रा मेथाइनि बागै एसे फोरमायनानै होब बाय नोंथाङा ओ नोंथांनि ओ माबायदि स्टाइलाव थायो नोंथाङा बेखौबो एसे आंनो बुंफोरना होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायख'र थाबाय आरो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आङो नों थां दा नोंथांनिसिम आरोबाव खेबसे आङो गोजोननाय
औ नोंथांनिसिमबो' आंबो गोजोननाय जासिहर बाय दे गोजोन्थों नोंथां बदिब्ला दे औ दे।